औ नोंथां खोनादों।
अ दे नोंथां आं नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो माने सावरायनो नागिरदोंमोन। आरो नोंथाङा जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा
औ नोंथां सावराय जागोन दे असुबिदा थ' जेबो गैयां हा दायो।
औ आंनि सावरायनो गोनां जि आयदा बेनो जाहैबाय जे जोंनि बर'आ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों आरो दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' बेबायदिनो नाफाम थाबाय ओरै अनला थाबाय नारजि अमा थाबाय बेबायदिनो गोबां थारदों आरो जायखौनो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव जि आइटेकबो मोननाय जाबाय दा आङो गिबियावनो जि अनला बे अनलाखौ माबायदि बानायो जोंनिथिं बेखौ आङो नोंथांनो खोन्थाग्रोनो नागिरदों। बेनि उनाव आङो नोंथांनि ओनसोल ओनसोलाव बेखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन नोंथां नैबे समाव आङो जि अनला अनलायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे जोबोर अनसाय जानाय मोनसे ओंख्रि ए जायखौ जोंनि जों अनलाखौ गोबां ओ मैगंजों जानाय जायो जेरै मेवाइ औवा मेवाइजों जायो अमाजों जायो लकेल दाउजों जायो दा बेबायदिनो अनलाखौ बानायनोब्ला जोंनि जोंनि बेयावनो जि माइरं बे माइरंखौ गुरै जानायनि थाखाय ओ दैयाव सोमनानै दोनो आरो एक घन्टा दुइ घन्टानि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनो आरो जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ उवालफोराव बा थबसि फोराव देनानै बेखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो दा बे गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो सारायखौ अराव होयो ओमफ्राय सारायाव दै होनानै दैखौ ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय दै खौ दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जि अन गुन्दै देनाय बे अन गुन्दै देनायखौ बे दैयाव सागं सायै सायै सायै बे अन गुन्दैखौ होबाय थानाय जायो आरो बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव बेनि उनाव जि जोङो जुदि औवा मेवाइजों सङोब्ला जोङो औवा मेवाइखौ गिबियावनो एवफ्रामनानै लानांगोन बेदरफोरजों सङोब्ला जोङो बेदरजों एवफ्रामनानै लानांगौ जायो दा बेनि उनाव जोङो जेब्ला गोदौबाय थागोन बे अन गुन्दै होनाय जि दै बे जुदि गोदौबाय थायोब्ला जोङो बेहाय ओ मोनहां मोनहां जानाय समाव बे औवा मेवाइ बा बेदरखौ गारसना होनाय जायो आरो लोगोसे बे जि अनला ओंख्रि बेयाव जोङो खारैजों खारै होनाय जायो खारै होयाब्ला अनला ओंख्रिया जाया बायदियानो दा जोंनि जों अनला ओंख्रिखौ बेबायदियै संनाय जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि जों बेखौ माबायदि संनाय जायो आं एसे मिथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनिखैबो नों बुंनाय बायदियानो जागोन मानोना ओंख्रियाथ' एखे खासो नालाय
औ औ नोंथां औ
एखेखौ नालाय एखे एखे संजाखागोन बियो बिदिनो जोंनिथिंजायबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो एखे आरो मा बुंबावनो बेखौलाय
औ औ नोंथां अनला ओंख्रिखौ आरो जोंहा जि मोनसे बाथौ हाबा बे हाबायाव जे मोनसे हाथासुनि खुरनाय होनो बेवहाय जोंनिया अनला ओंख्रिखौ होनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिजोंबो बेखौ होनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां होयो होयो
औ नोंथां ओमफ्राय दा बे थांबाय अनला ओंख्रिनि जि संनायनि जि रोखोम बा जिखिनि खान्थि बेयो थांबाय दा बेनि उनाव जि नारजि नारजियाबो जोंनि बर'निनो मोनसे जोबोर मख'जाथाव ओंख्रि जायखौ जोंनि बांसिन बर'फोरानो बेखौ अनसायनाय जायो दा नारजि ओंख्रिखौ नोंथांमोननिजों माबायदि सङो नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
नारजिखौथ' जोंनिखै नारजिखौ जोंखि माने ओरैनो नारजिथ' नारजियाथ' नार नारजि जाग्रोयानालाय नोंथां बै जे फाथो दंफां ना
औ
औ बे फाथोखौ जेनेबा हमना ला बिलाइखौ राहोबाय आरो ना गिदिर खालामबाय
औ नोंथां
उनाव दानफायनानै ओरैनो बिलाइखौ आराम खाना सुनानै फोरानबाय अब्लासो नारजि गोरान बिलाइ जागोन नालाय
नारजि गोरान बिलाइ जाबाय औ बेनि उनाव बोरै सङो जेनेबा ओंख्रिखौ
संनायाथ' जाहैबाय इदिनो हमना ला नारजिखौहायथ' एसे सो सोमहामगोरबा सुबाय आरो माने एसे मोजां जायो संनायफ्राव थ बै मा औ बै मा नारजि होनो माने बेलेग संग्राया सोम सोमना आरोना गोरानैनो सिफ्रुना होनाय जायो माखौ नारजि बिलाइ मा नारजि
जोंनिजों
अ आं एखौ बावबाय जिंखै मा होनो जिखुन जाया देर माखासे माने ओरैनो सोरबा सिफ्लेना होयो आरो माने ओरैनो गोरानै गोरानैनो।
औ अ ओमफाय नारजि दोलो सङोब्ला माबायदि सोङो? दोलो सङोब्ला जेनेबा
नारजि दोलोखौ जोंखैजाथ' आं बारा नायफेराखै अब्लाबो एसे एसे बुंनोसै
औ
दै माबाग्रोसिगोन सारायफोराव फुदुंनानै ओरैनो सोमनानै दोननाय बे बिलाइफोरखौ माने नारजिखौ आरो ना
औ
बेयावखौ होसनसिगोन
बिदिनो दसे गोबावनि उनाव इदिनो गोदौहोनानै बायदिसिना होनाय जासिगोन जा माने जों होफाना जागोन। बा संफागोन बेजों लोगोसेहाय बेफोरखौ आरो नोंथां
औ नोंथांखौ थिगानो दा नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनिजोंबो बे रोखोमैनो जायो। दा नारजि बुङोब्ला गिबियावनो नारजि जाया नोंथाङा दहायनो बुंखादों जोङो बे खौ जेब्ला गोरलै बे गोरलैखौ जोङो फाथ होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बे फाथोखौबो जोङो गोरलै समाव भाजा बा भाजिफोर खालामनानै जानो हायो आरो जों बेखौ।
औ औ।
ओ बे जाबाय फाथो। बेनि उनाव जेब्ला देरगोन गोरा जागोन अब्ला बेखौ दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बै बिलाइफोरखौ खानानै जोङो सुनानै फोरानगोन। फोराननायनि उनाव बेयो नारजिनि महर मोनगोन अब्लासो बेखौ जों नारजि बुंगोन। आरो बे नारजिखौ जोंनिया दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां रोखोमै जायो नारजि दोलोबो जायो। आरो नारजि ओ बै रुदुबनाय होनो जोंनि खौ रुदुबनानैबो जायो आरो। दा नारजि दोलोखौ बोरै सङो होनोब्ला दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोङो नारजि दोलो संनो थाखाय गिबियावनो नारजिखौ जोङो दैआव सोमहाबनानै दोनांगोन दसे दैयाव सोमहाबखांनायनि उनाव जोङो बै जि सारायाव दै होनानै जों जोङो बेखौ अराव ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंनानै लानांगोन आरो ओ बेनि उनाव जोङो नारजिखौ होनांगोन नारजिखौ होनायनि उनाव जों इयाव जिखिनि संख्रि आरो खारै खारैया माने गेबेलेहोयो आरो नारजिखौ बेयाव जोङो खारैबो होनांगोन ओ संख्रि ओ रं हालदै गासिखौबो होजोबनायनि उनाव जोङो दहाय जि सं जि होफागोन बेयाव माने बेदर होयो ना होम बेलाय नाफोर होयो दा बेखौ जोङो बेयाव गारसननानै होआगोन आरो एवफ्रामनानै दोननायखौ ‌। दा बेबायदिनो जोंनियाव नार्जिखौ संनाय जायो आरो ओमफ्राय रुदुबनाय होनोब्ला दहाय नोंथांमोननाय बायदिनो जि नार्जि नार्जिखौ जोङो अराव होनानै स्रेम स्रेम माने खालामना लागोन गोराननो। बेनि उनाव जोंङो बेखौ सिफ्लेनानै दैयाव होगोन आरो बै गोदौबाय थानाय बेनि उनाव जोङो नाजों रुदबना जायो ना बेदरजों रुदुमना जायो बेबायदि रोखोमै जायो आरो नार्जिखौ आरो नारजिखौ नोंथां जोंनिजों जि मानसि थैयो नङा होमबा। बे मानसि थैनायावबो जोंनिया जेनेबा जेब्ला मानसि थैनायनि सारादु जायो बे सारादुआवबो जोंनिजों नार्जिखौ अरगार होनाय जायो आरो नार्जि होनाय जायो माने नार्जिनि अनगायै जोंनिजों सारादुआ जाया आरो नोंथां दा नोंथांमोननिजों बे
दं नोंथां दं जोंनिबो बे ऐखे नेम दं
अ दा जेनेबा नोंथां आंनि बायदिबा ओरैबाय ओरैबायदि आरो आंनि फोथायनायब्ला बे सारादुआव मानो नारजिखौ होनाय जायो। आं बारा बिदि मोजां मिथियाब्लाबो नै बेेखिनिखौ मिथियो। जिहेथु मानसिया थै
औ औ
जेबो बेबायदि दिगदार होनांला होननानै बेबायदि नारजिखौ अरगार होलायनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागै माने मानि थाखाय नारजिखौ अरगार होनाय जायो?
नोंथां नोंथां साननाय बायदिनो जागोन आरो मानोना
औ बिदिनो जानांगौ नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय मोनसे बाथ्राबो नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया? माने जेब्ला न'खराव आलासिफोर फैयो आलासिफोर फैनाय समाव माने नार्जिखौ जाहोनाय जाया आरो आलासिफोरनो जाहोनाय जाया ओ ओ जाहोनाय जाया औ नोंथां बेखौ आङो जोंनि आइ आफा आबै आबौफोरनिफ्राय मिथिदों बे आलासिफोरनो नारजि जाहोयैनि गुबै जाहोनखौ बेखौनो होननानै मिथिदों आं दहाय होनो होनखाबाय आङो मानसि थैयोब्लासो मानसि थैनायजों सोमोन्दो नागारलायनायनि थाखाय
औ औ औ औ औ नंगौ जानो हागौ जागौ मानि नोंखागौआनो आरो माने
जाहोयि मथेथ' बिदिनो जानो हागौ
औ दा नारजि अमा होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि मादाव मुंदांखा दा बेखौ जोंनिजों बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोराबो बेखौ अनसायनो लादों नोंथां ओ दा
औ नोंथां
ओ नारजि अमा जानाया दा खम जादों ना बारायदों माने
बेखौथ' आं बुंनो हाला जाहैबाय नोंथां जायो गोबाङानो खोनायो सोंलाबायबालाय मा जादों इदि होनना सोंबा इदिनो नाया नारजि अमा गोबाङानो बाजारफ्राव बाजारफोर जालाबायबा
माने नोंथां आं नैबे सोंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेथु जोंनि हारिनि मादाव जोंनि जिखिनि दोरोङारि दामनाय देनायानो
औ नोंथां औ नोंगौ हमदों आरो औ औ गोदोनि आजै आजौ आबै आबौमोन थैलांनायजों लोगोसे हारिमुनि जि दोरोङा
देनायानो जा बा ओंख्रिफोरानो जा बेयो खमायबोनो हमदों आरो नोंथाङा बेनि थाखायनो आं नोंथांनि सिगाङाव नोंथांमोननि ओनसोलाव
बियो दाबो सोलियो ना खम जाबोबाय ओ औ
दा जेआनो जा आं नोंथांजों सावरायनानै मोजां नांबाय उनफोराव नोंथां सम मोनोब्ला सावरायफिननो मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय नोंथां दा अब्ला बेखिनियावनो दोनथांसैना नोंथां दे थेंकिउ
ओ
गोजा